थां खोनादों ना? गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय नोंथां।
औ औ अ आंनिफ्रायबो ओ लोगोसे खुलुमनाय जासिहरबाय नोंनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां दा बे समाव मोनाबिलि समावहाय नोंथाङा मा खालामगासिनो
अ आं माने खामानियाव थांदोंमोन ओमफ्राय फैना एसे रिलेक्स जागासिनो दा दुगैखांबाय
औ माने नोंनि देहाखौ एसे गोजोननाय लादों आरो ना ओ ओ जोबोद मोजां दा नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय मोननैसो फिसा फिसा आयदाखौ लानानै आं सावरायलायनो सानदोंमोन। सम होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां हागोन हागोन।
दा बिदिब्ला गुबै आयदायाव फैनोसै बिदिनो आयदाखौ आं लालांबाय थागोन नोंथाङा ओ सावरायलांबानो जाबाय
अ
दा नोंथाङाथ' थालिर दंफां होनना बुंबा मिथिखायो जानांगौ।
उम मा होनदों नोंथां मा होनदों अ अ थालिर थालिर दंफां
औ थालिर दंफांनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायना हो बेनि बाहागोफोरखौ जों माबायदि बाहायो बे बेयाव जोंहा मा मुलाम्फा दं। ओ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना हो आरो
नोंथाङा मोजां टपिकखौ लानानैनो बुंदों आरो लोगो से आं दा बुं बुंनोसै खारै ओ माने गिबियावनो फार्स्टथफल आं उम ओ थालिर फांखौ नुनाय लो गो लोगो मोनसेल' गोसोआव फैयो आंनिया मोनसे थारै
औ
जेनेबा हमना ला जों गावनि ओ हमना ला जानाय लोंनाय जोंनि ट्राइबेलनि ट्राइबेलफोरनि जानाय लोंनायाव एसे बाहागो लागासिनो दं थालिरफाङाबो एसे एनला एसे एनला माने गोबाङैनो जे खारै खारैखौ जों मैगं सङो एबा ओंख्रि। ओ बेफोराव सं संना जायो माने खारै नङाबा माने जोंनि बर'फोरा ओ माने सानावनो मेगनजों नुयि बायदि माने ओ अ बेनो आरो लोगोसे दा थालिर दंफाङा माने फिथाइखौ खेबसेल' होयो।
औ
ओ बेनो आरो जे हमना ला बे दंफांनिफ्राय जेबो टकता एबा बाटाम बायदि बायदि खिरखि दर्जाफोरखो बानायनो हाया बे दं आंजोंल' लोगोसे आरो दंफां बेलेग दंबावो नाथाय बेजों हाया आरो बेखौ नुहरा आं एमफाय ओ थालिरजों हाया औ औ एनफाय थालिर दंफां होननाय लोगो लोगो थालिर दंफाङा ओ खेबसेल' फिथाइ होयो बेखौथ' होनखांबाय आं नोंथां।
औ दा नोंथां खोनादों ना? थालिर दंफांनिफ्राय जिथु खारै खारैखौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
अ अ अ खारैखो नोंथां ओ आं बुंनो बुंनोसै। जा एसे हायो बारा आंबो ओ हानाय नांगौ खिनिखौ बुंनो हायाबो जानो हानाय। जिखिनि हायो आंनि अ आंनि गोसोजों जिखिनि मोनदांनो हमदों जे एबा नुनो हादों। बिखोनो बुंसै आं नोंथां जे खारै ओ खारैखौ जों हमना ला खारै दंफांखौ फिथाइ थायखांनानै जेला बियो हमना ला फिथाइ थायाखै बेफोरबायदिखौ दाननानै जोङो माने इखौ जिरनाय जायो।
औ
बे थालिर दंफाङा जाबाय खलब खलबसो बियो
औ
माने इदि सिथाबना थाजोबो खलब खलब बेखौ जोङो दानबाय दाननानै बि अ दना बेखौ जोङो जिरबाय सिथा सिथा खामनानै जिरनानै ओनफाय लोगोसे बेखौ दानखांना जिहेथु रोदा रोदाया आरो बांसिन गोबाब जायो आरो
औ
एसेयावनो बांसिन मोजांसिन बियो रोदाया माब बेफोरबायदि आरो माने बेखौ बेनिफ्राय जिरखांना फोरानो। फोरानना बेनिफ्राय ओ सानदुं दुं-दुंथायाव होनानै एसे गोबावयै दोनो आरो जेला बे रानखांनानै एसे पापर बायदि जानो हमगोन।
औ
होमबानिया बेखौ जोङो बुथुमना जेसां फोरानना हादोमोन जों जेनेबा जेनेबा सेथ्ला एबा लामाफोराव फोरानबाय फोरानना बेखौ साफानो एसे साब सिखोनै लाबोनानै बेखौ जोङो अरजों सावनाय जायो बे सावखांनानै जिहे तु जिखिनि हांगार दं‌
औ
बे हांगारखौ माने बेखौ जोङो ओ मा बुङो बेखौ दैजों ओ सिरनाय जायो आरो माने सिरनानै जिहेथु जि रोसि ओंखारो बे कालारा जाहैबाय गाबा ओरैबायदि बियो मोनसे गोदजाहां गोसोमहां माने नुनायावनो एसे माने एकदम गोदजाद्रायबो नङा। एसे नंङा बिदि आरो माने कालारा बे रोसिखौनो जों माने मैगंफोराव होनाय जायो आरो बे बेनि ओ बेनि थावनाया जाहैबाय हमना ला एसे बाबनाय मोनो एसे गोबाब मोनो एसे इसे खाफिला एसे फैयो आरोना आंनि हमदांनायाव दै खिन्थु जोङो संख्रि बायदि गोबाबबो होनद्रायनाया बिनि माने बाबनायानो बेलेगखा माने एसे
बेलेख आरो एसे आलदा जायो
इनिया गावबा गाव गाव गावनि निजा मोनसे आलादा जेनेबा सालायाव होनाय सालायाव होनाय लोगो लोगो साल्लायखौ थनथ्र'नाय बायदि मोनखाङो जों
औ
एसे बोरैबा मोनो आरो माने मेजेरनाय जेरै हमना ला मोब्लिबफोरजों जों जेरेबा एसे सर्ट जानो मोनोबा सिरि मान बिदि मोन मोनखाङो आरो आरो बे खारैखौ जोङो मैगङाव होनानै इसे माने जोंनि ट्राइबेलनि जि जेसे माने जाग्रा मैगंफोर दं एबा फाजाफोर दं बेफोरखौ जों संनाय जायो आरो
औ
आरो लोगोसे आं नुनो मोनो नुनो मोनो आरो लोगोसे आरो हमदांनोबो हायो जों जेनेबा जोंनिया गेस्टिक होननाय मोनसे दोंङो
औ
खायसे जों थाव थाव होनाय एबा बेसनफोरखौ जोङो जाबाय थायोबा जोंना मोनसे गेस्टिक बायदि मोनसे बेराम जानो हमो
खोनादोंना नोंथां
अ नोंथां अ
नोंथांनि बुंनाया जोबोद मोजां जादों जिखिनि फोरमायबाय जोबोद मोजां नांदों दा बे समाव आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि आरो थालिद दंफांनि सोमोन्दै अ
अ मिथिबा मोजां मोनगोन आरो
औ थालिर दंफांनिफ्राय जिथु जोङो थालिर फिथाइ मोनो नङा होमबा बेखौ नोंथाङा बुंबाय खेबसेल' थालिर फिथाइ होयो थालिर दंफाङा ओमफ्राय बेनि उनाव बेनिफ्रायनो जोङो जिथु दंफांनि बाहागो मोदोम मोदोम बाहागोखौ जोङो दाननानैहाय माने फिसा फिसा जिरनानै सान्दुंआव फोराननानै बेखौहाय सावनानै जोङो खारै खालामनाय जायो बेखौ बुंबाय नोंथाङा ओमफ्राय दा आङो बिनि बिलाइ बिलाइ बाहागो थायो नङा होमबा बे बिलाइखौ माबायदि बाहायो बेखौ आं एसे फोरमायनि आरो बुंनो थाङोबा थालिद दंफाङा मोनसेल' मोनसेल' जादनि नंङा रोखोमा मोनसेल' नङा आरो गोबां रोखोमनि थायो जेरै आथिया थालिर होनना बुङो सैनि साम्पा थालिर होनना बुंङो जाहादि दालि होननानै बुङो बिदिनो मालभक फोरागल बिदि गोबां रोखोमनि थालिरखौ जोङो नुनो मोनो आरो थालिर दंफांखो औ बिनि गेजेराव माने जिथु थालिर दंफांनि जिथु बिलाइ बाहागो बे बिलाइनि बिजौ न नोंथाङा नुदों जानांगौ बे बिजौ बाहागोखौ जोङो एसे दानस'योबाथाय माने बेखौ मा होनना बुङो लाइजौ लाय होनना बुङो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
बे लाइजौ लाइखो जोङो मायाव बाहायो होनना बुङोबा जोङो बायदिसिना जोंनि फुजा जेरै न'खरनि जायखिजाया फुजा जेरै न'खरनिल' नङा बायदिसिना फुजा जेरै दुर्गा फुजायानो जा बा बिदिनो बाथौ बाथौ फुजायानो जा बिदिनो इसोरनिसिम बावथाय गथायनाय समावहाय बेखौ माने बाहायो आरो जोङो लाइजौ लाइखौो
नंगौ नोंथां
आरो बे समावहाय जोङो बुंनांगोन मान मा आथिया थालिर आं बुंबाय बे आथिया थालिरनि लाइजौ लाइखौ खौ जों बाहायनाय जाया आरो नाथाय गुबुन गासै जेरै सिनि साम्फा बा जाहादि थालिर बेफोरनि लाइजौ लाइ जों बाहायनाय नुनो मोनो फुजाफोरावहाय माबायदि बाहायो होनना बुङोबा नाथाय फुजायाव जोङो जिथु जाग्रा फिथाइ सामथायाइ बुट थालिर आफपेल आंगुर बेफोरखौ होयो नङा होनोमबा
ओं बेफोरखौहाय जोङो जिथु बाथौ बा मन्दिरफोरावहाय लाइजौ लाइखो मोजाङै बहायनानै बेवहाय जोङो जाग्रा थालिर फिथाइ सामथायाइ आफेल आंगुर माइरं बा बिबार बेफोरखौहाय माने ज' बेवहाय दोननाय जायो आरो गोथार महरै
नांगौ
बेयावहाय लोगोसे जोङो जायखि जाया बाथाय बावनाय समावहाय जोङो गय फ थै जरासे होनाय जायो आरो
बे गय फाथैखौबो जोङो बे लाइजौ लायावनो बहायनाय जायो आरो
उम उम उम
बेबायदिहाय जोङो थालिर दंफांनि बे थालिर बिलाइनि जिथु थालिर बिलाइ नि बे लाइजौ लाइखो जों बाहायो आरो औ नोंथाङा खोनादोंना
खोनादों नोंथां खोनादों बुंबाय था
आरो फारसे बिथिङाव आं बुंनो थाङोब्ला मा थालिर दंफांखौ जोङो फालांगि महरै बाहायजायो थालिर दंफांनिफ्राय जोङो थालिर फिथाइ मोनो नङा होमबा बे थालिर फिथ फिथाइखौहाय जोङो फाननानै जोबोद रां खामायनो हायो आरो जेरै जोङो फांसे थालिर दंफाङावनो जोङो गोबां माने बिबांनि थालिर फिथाइ मोनो बेखौ जोङो फिसा फिसा दाननानै आखा आखा थालिर आखा होनना बुङो बे आखाखौ जोङो गोबां आखा मोननाय जायो थालिर दंफांनि फांसेयावनो जोङो गोबां आखा मोननाय जायो आरो बिदिनो थालिरनि रोखोम लाना रोखोम सिनि साम्फा थालिरफोरा एसे बेसेन दं जेनेबा दाम दं ओमफ्राय बिदिनो द हादिर थालिरफोरा दाम दं बिदिनो पुरागल थालिरफोरा दाम दं नालाय ओ बेफोरखौ फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आखाासेयावनो। ओ ब्रैजि बाजि दजि बिदि मोननाय नुदोंबा खोनादों।
नंगौ नंगौ नुदों नंगौ।
खम खम बेसेनिबो दं नैजि थामजिफोराव मोननाय दं।
ओ ओ
नाथाय बिदिनो बेसेन गोसानि थालिरखौ जोङो गावनि। ओ न'खरनि जिथु हा बा जाय जायखिजाया हायावहाय जों गायनानै बेखौ फालांगियाव लांनो हायो आरो। बेनिफ्राय मोननाय फिथाइफोरखौ जोङो फाननानै रां खामायनो हायो बिदिनो फांसे थालिर दंफाङावनो जोङो ओ बाजौनिफ्राय खामायलांनो हायो नायना दोन औ खादोंना।
हेलौ हेलौ औ खोनादों नोंथां खोना
खोनागासिनो
हेलौ हेलौ
समाबो जाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
अ दे दे दे दे अ खोनादों खोनादों।
अ दे दे